खोनादोंना? ओ नोंथांनिसिम गोजां बेलासियावनो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय।
साबायखर थाबाय नोंथांसिमबो।
आम फु नोंथाङा मा खालामनानै दं?
औ दा माने एसे जिरायथ'नानै दं आं ओरैनो।
औ। ओ नोंथांनो आङो फन हरनायनि जाहोनानो जादों ओ नोंथांजों आङो जोंनि बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव ओ माबोरै नोंसोरनि ओनसोलथिंजाय संनानै जायो। मा माखौ दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै मोनथियो नों थाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
ओ जों दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला जोंहा गुबैयै ओ अनला ओंख्रियानो थायो नङा होनब्ला। अनला औ अनला नारजि बिदिनो सबाय साम' आरो बायदि बाय नुनो मोनदों। ओ लोगोसे जोंहा बाथोन औ बा थोन बाथोननि बेलायावबो जोंहा ओ जेरै खांख्राइ गांजेमा सिंखावरि। बेफोर थायो।
ओ बेफोरनि मादावनो ओ सबायजों साम'जों माबोरै सङो नों थाङा आंनो फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां जों सबबायजों साम' होनोब्ला जोंहा ओ सबायखौ जोङो ओ गिबियावनो सोमग्रोना दो दोनो नङा होनब्ला। बेनि ओ जाय बिगुर बेखौ खारहोनो थाखाय खायसे खायसे बिगुरजोंबो जायो। खायसेया आरो बिगुरखौ जानानै मोजां नाङा नङा होनब्ला जायनि थाखाय सोमनानै दोनो बेनिफ्राय जेब्ला रुइ गोन अब्ला जों बे बिगुरखौ माने मोजांनो ओ मा होनो बेखौ सैग्लिनानै ओ खुना लानाय जायो जेरै बिगुर गोसोम बिगुरखौ गारहोजोबना लायो। ओ बेनिफ्राय जोङो साम' साम'खौ जों ओ न'नि फख्रि बा दैसाफ्राव खननानै लाबोनाय बिदिनो ओ दसे समनि थाखाय सो सोमनानै दोनहाबनानै बिनि ओ जिथुबा सिङाव हाबनानै थानाय हाब्रु बा मैला बेफोरखौ ओंखारहोयो लोगोसे बेनि दाखोन बेखौ गारो जोङो जायखि जोङो बिजि नङाबा मा होनो फिन बेजों एरखुनानै बेनि दाखोनखौ बोखारना लानाय जायो बेनिफ्राय औ बेनिफ्राय दसे सम दैयाव दोनथ'नानै जों बेनि जिथु बा खिथु होनना बुङो उननि उननि खलबखौ जोङो एसे माने मैला गगारनो थाखाय उनथिंनि खलबखौ जों दाननानै लानाय जायो बेनिफ्राय जोंहा बेनि जिथुुबा साम'नि सायावहा जोंहा दै सिङाव थानाय जायो जिहेथु गोबां मैला माबा थायो नङा होनबा मैला बानानै थायो औ जायनि थाखाय जों बेखौ ओ गोखै माने मा होनो जायखि खिजाया गोखै जेरै खाम्रेंगा नङाबा जों लेबु बेजों सुनानै लानाय जायो सेग्लि सेग्लि सुनानै बेनि गोजौनि मैलाफोरखौ माने खारहोना लानाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो आ दसे समनि थाखाय दैयाव सुनानै साफा सोमनानै बेखौ सुस्रनानै लानाय जायो बेनिफ्राय जोङो सारायाव बा थाव एसे होनानै जों बेखौ पियास मा होनो सामब्राम गोजा होनानै बायदिसिना औ मस्ला मस्लि होनानै जों एवफ्रानना लायो बेनि ओमफ्राय जों बेवहाय खायसे खायसे सबायाइखौ थोंजोङैनो होखायो नाथाय खायसेया साम खौ मा होनो गुबुन मोनसे आइजेंआव एरस्लायना दोननानै सबाइखौ ओ रुयहैयो आरो जेनेखु खारै होनानै सबबायखौ रुइहोना लायो लोगोसे बेवहाय खारै होनानै जों दसे सम खोबहाबना दोनो नङा होनब्ला जेब्ला गुरै जायो औ जेब्ला गुरै जायो अब्ला दै होनानै जोङो नांगौ जखानि दैखौ होबाय बेनिफ्राय जेब्ला गोदौगोन अब्ला जोङो साम'खौ होयो आरो
औ
बेनिफ्राय मोजां गोदौ होनोनानै जेब्लासिम माने ओंख्रिया मोननोसै सम जायो अब्ला जोङो खायसे खायसे मा होनो नांगौ जेनेबा मा होनगोन मस्ला मसलि जों जिहेथु मा होनो ओंख्रियाव होगोन बे बेफोर मस्ला मस्लिखौ जेब्ला गोदौ अब्ला होना ला बेनिफ्राय संख्रि होबाय बेनिफ्राय जोङो दसे समनि थाखाय मोजांनो गोदौ होनानै बेवहाय जों गंगार दुन्दिया होनोना बेखौ होयो आरो खायसे खायसे से जों हायजें बिलाइ होनाय नुयो खायसेया आरो दुन्दियाबो होनाय नुयो ओ बिदिनो होनानै जों दसे समनि थाखाय गोदौ होफिनानै माने बे माबा बिलाइ फोरखौ होनानै दसे समनि थाखाय गोदौहोयो जायनाखि बेनि मोदोमनाया ओंखारो बेनिफ्राय जों ओ बेखौ साखिनायो आरो संख्रि नांदोंना नाङाखै बा खारै नांदोंना नाङाखै बेखौ साखि नायखांनानै जुदि नांदोंब्ला जों बेखौ बोस्लायना दोनबाय आरो बेबायदिनो सङो आरो जोंनि जायगायाव
औ थारैनो नोंथां
अ नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदिबा ओ जों दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला जोंहा अनला नङा होनबा अनलायाबो गोग्लैयो जे थ अनलाखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव ना बेदरनि अनगायै बा गुबुन माजों माजों जायो जेनेबा ना बेदरनि अनगायै आरो
औ ना बेदरनि अनगायै माजों माजों जायो होनबा औवा मेवा बेनि अनगायै ओ जों जों दोरोङारि ओंख्रियाव गोलि ओ दोरोङारि ओंख्रिफोराव होनानै जाग्रा एम्फौ लाथा खुसेेंग्रा बेफोरबायदिजोंबो जोंनि बिथिंजाय संनानै जानायखौ गोबाङैनो नुनो मोनो आरोना नों
औ औ औ जोंनि जायगायाव मा होनो बेफोरनि अनगायैबो माने दंफांनि बिबार बिलाइ बे फोरखौ नुयोना जेहेथुबा जोङो मुदुमफुल होनो बेनि बिबार जों जों गोखाबो जायो बा बिनि बिलाइ गोमोन एसे मोनहांनायदोंबो जों जायो लोगोसे जोंहा बास खुंखा बिबार खारौ खान्दाय बिबार बेनिफ्राय थाइस फ्रि बिबार बेफोरजोंबो जायो नङा होनबा।
औ थारैनो नोंथां ओ जोंनि ओनसोलथि जायबो बेफोरबायदिनो गोबां मैगं थाइगंफोरजोंबो जानायखौ नुनो मोनो। औ नुयो।
ओ बाथोननि बेलायाव नोंथांमोननि ओनसोलाव जेनेबा मा मा बाथोन जायो ओरै बर'नि दोरों बाथोन जेनेबा
बर' नि दोरोंङारि होनना अब्ला ओ एम्फौ एनला बुङोब्ला बे ओ एम्फौ लाथा। गुसेेंग्रा बेफोरनो थागोन ओ बेनि उन अनगायैबो दोरोङारि बाथोन होननानै बुङोब्ला जोङो खान्थाल बेगरनि बाथोन
औ औ।
आलु बाथोन ओ बेफोरनो।
औ बानलु बाथोन बेबायदि जायो नङा होनबा आरो औ गांजेमा सि फावरि बिदिनो मा होनो बेखौ खांख्राइ बेफोरजों जोंहा आथिखालाव नाथाय बेफोर मा होनो बाथोनफोरखौ जोङो खम जानो मोन सै मानो होनोब्ला जोंहा बेफोर ओ जिथुबा ओ गांजेमा सिंखावरि बेफोरखौ जोङो आथिखालाव बांद्राय मोननो थांलिया औ जेरावनो
जोंनि ओनसोलथिंजायबो औ। जोंनि ओनसोलथिंजायबो बेफोरबायदि एम्फौ अनलाखौ मोननोनो थांना बुंजायो। ओ सिंखावरिखौथ' मोनो नाथाय गांजेमाफोरखौ गोबां बि गोबांनि मोननाय नुनो मोना।
औ।
औ ओ बेनि अनगायै खांख्रैफोरखौबो गोबां रोखोमनि मोननो थाङा।
औ। जोंना बर'फोराथ' गोबां ओ हाग्रा बंग्रानि मैगं जायो नङा होनब्ला? जेरै जों थास' औ थास' मैथा बांगाल बे फोरखौबो जायो अन्थाइ बादाब लोगोसे जिब जुनार होनोब्ला जोङो। हाग्रानि जिब जुनार होनोब्ला जोङो गोबां जायो नङा होनब्ला। आरो जेरैखि। केेसा बेनिफ्राय मा होनो जाहा मालाय। बेफोरखौ औ ओ नोंथाङा बिदिब्ला। औ औ।
बेफोरबायदि जिब जुनारफोरखौ जोंनि बिथिंजाय गोदोनि समावसो। जानाय जानाय खोनायोमोन। ओ दा गोदान मुगायाव जोंनि बिथिं जाय बेफोरबायदि। जिब जुनारफोरखौ मोननायानो जाला। मानो होनोब्ला सुबुं गोदोनो बेफोरखौ बुथारनानै बिसोर बिसोर खौ बुथारनानै बिसोरनि अनजिमाखौ खम खालामनानै होदों। बेनि थाखायनो दा जोंनि ओनसोल थिंगजाय बेफोर बेफोरबायदि। जिब जुनारफोरखौ मोननो थांलिया।
औ लोगोसे हाग्रा बंग्राफोरखौ जोङो एवस्रांनायनि जाहोनाव बिसोरबो थानो जायगा मोनैयाव औ थानाय
बेफोरबायदि जेंनायावनो बिसोर बेफोर। जानो हागौ। गुबुन। रैखाथि गोनां जागायाव खारनानै थाहैदों जानांगौ आरो मानसिफोरा गोबां बिबांनि बुथ बुथारनायनि जाहुनाव बिसोरबो गोबां खम बिबांनि दङ जानो हागौ
औऔ ओ नों थाङा बिदिब्ला अनला आरो मा होनो बेखौ औवा मेवाय बेनि संनाया दपखौ एसे फोरमायना होलायनाय
औ हागोन नोंथां ओ जोंनो गिबियाव नो औवा मेवाखौ औवानिफ्राय दाननानै लायग्रोगोन बेनि उनावहाय जोङो बेनि बिगुरखौ फुनानै बिगुरखौहाय लेमनानै साब फायै सुनानै हानानै लाग्रोगोन बेनि उनावहाय जोङो अनला ओंख्रि सोमनो थाखा मफ्राय अन गुन्दैखौ थाम खनथासे थां फायसोमनानै दोनमोन बेेनिउनाव जेब्ला रुयो अब्ला जोङो बेखौ सुखांनानै खेरखायाव दसे समनि थाखाय दोनगोन स्नि मोनजि मिनिटसोनि थाखाय बेनि उनाव जोङो बेखौ उवालावबा
औ
दिंखियाव सौनानै लायगोन अ बेनि उनाव जोङो औ जोङो जा हानानै दोननाय औवा मेवा बेखौहाय ओ साराय जाननानै थाव सेरनानै एवनानै लागोन। बेनि उनाव जोङो खारै होगोन। खारैहोखांना बानलु, फियास, संख्रै, हालदै, नांगौ जानाय गाैसैबो मुवा बेसादफोरखौ होनानै ला गोन। ओ बेनि उनाव दै होगोन। बेनि उनाव जेब्ला दैया गोदौवो अब्ला बेवहाय बे देनानै लानाय अन गुन्दैखौ होनानै होगोन। ओ जेब्ला आरो जेब्ला थामजि थामजिबा मिनिट जायो अब्ला जोङो बेखौ गथा महराव फैयोब्लाथाय ओ खारदै बा संख्रिखौ नांदोंना नाङाखै बेखौ साखिग्रोगोन। बेनि उनाव आहाइ गासै सिबो नांगौ बायदि रोखोमनि जाबायब्ला बेयाव जोङो गंगार दुन्दियाबा थुन्दि होनानै बेखौ खांनानै दोनगोन। बेफोरबायदि आदबैनो जोंनि ओ सोलथिंजाय अनला ओंख्रिजों मेवाय जों संनानै जानाय जायो नोंथां। दे हब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय दिनैनि बे जोंनि दोरोङारि ओंख्रिनि सुंद' सावराय थिलायनायखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै नामा?
औ जागोन नोंथां।